औ औ खोनादों ओं औ खोनादों
औ ओ नोंथाङा फ्रि-फ्रियावनो दं ना?
औ आं फ्रियावनो दं दंनायालाय
अब्ला नोंथाङा आंजों सोलोंथाइनि बागै सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन ओं हागोन
औ अब्ला सोलोंथाइ होनोब्ला नोंथाङा मा बुजियो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
सोलोंथाइ होनोब्ला जों माने बे मोननै रोखोमनि थायो आरोना बे सोलोंथाइया जाबाय जोंनियावहाय माने सानफ्रोमबोनि जिउ दानो थाखाय जोंङो सोलोंथाइखौ नांगौ जोंनि माने आथिखाल मुगायावहाय जों नाहरोब्ला अब्ला आरो ना जे सोलों सोलोंथाइ जाबाय मोनसे जोंनि जिउ दानायावहाय जोंनि जिउ दानायाव मोनसे ओ मा होनो बिखौ रैखाथि होलाङो जे जों माने बे औ जोंङो सोलोंथाइ गैयाबाथ' जों माने खानाखौनो होननो हायो आरोना जे
औ नंगौ नोंथां
अ बे जुदि नों सोलोंथाइ गैयाबा जों माने जेबो गैया थनायबादि जाया आरो ना बेखायनो सानफ्रोमबोनि जिउ दानायावहाय जोंनो सोलोंथाइ नांगौ आरो बेखायनो सोलोंथाइ होनोबा बेनो आरोना जोंनि गियान आरो जोंनि थाखाय निफ्राय लायो आरो ना गियान आखल आखु माखासे जोंनि गियान आखल आखु बिदिनो जोंनि खामानि मावनाय दांनाय माबोरै मावनांगौ मारै मानांगौ जों बैफोरखौ जोङो सोलोङो आरो ना बे सोलोंथाइनि दारैनो बेखौनो होनो सोलोंथाइ सोलोंथाइ होननानै बुङो आरो बेनो आरो सोलोंथाइया
दावों हाबबावगामा नोंथाङा कुइसन खालामनो हागोन
अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा ओ गोदोनिफाय आथिखालसिमाव नोंथांमोननि ओनसोलावहायो ओ सोलोंथाइया माबायदि जौगादों
औ बुंनो हागोन आङो सेम गोदोनिफ्राय से दासिम आं ओ सोलोंथाइनि जौखोन्दोखौ नायोबा जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरोना जे गोदोनि दिनावहाय जोङो आआथिंजों थाबायोमोन जों आथिंजों हान्थियोमोन जोङो नाथाय जोंङो आथिखाल मुगायावहाय जोंनि गेजेरफोरसो जोङो साइकेल फैबाय आरो गारि फैबाय बिदिनो आरोना बिदि सोलायलाङो मानो होनोबा बे सोलोंथाइनिफ्रायनो जोङो माने सोलायबोनायखौ नुदों आरो ना जे जोङो माने सोलोंथाइ लानानै जोंङो बैफोरखौ बानायनानै मानानै गियान आरजिनानै जों बैफोरखौ आरजिनानै लानायखौ जोङो नुनानै जों बे बैफोरखौ सोलायबोनायखौ नुदों आरो जोङो माने
औ
सोलायबाय आथिखालावहाय जोङो गोदो दिनावहाय जोङो जेबो मिथियामोन जे जोङो अबावयाव थांबा अबावयाव मोजां जायोमोन बबेखौ बाहायोब्ला जोङो मोजां जायोमोन जे गावनि जिउनि थाखाय जिउआवहाय मा जागोन मा मागोन जों बैफोरखौ माने जोङो जेबो मिथियामोन आरोना जे लोमजाबा साजाबा जोङो मा मुलि जायोबा जोङो हामो बबे मुलिखौ जायोबा जोंनियावहाय देहायाव गाज्रि गोहोम गो्लैयो जों बैफोरखौ मोन्थिआरोमोनदां ओ आथिखाल मुगायावहाय जों माने गासिबो उन्दै जा गेदेर जा माने बैफोरखौ जों मिथियो आरो ना। जे जोङो अबे मुलि बजायोब्ला जोङो थाब हामो जोनि देहाया आरो अबे मुलियाहाय माने थाब माबा जादों एक्सपायार माने थांगखाबाय देट थांखाबाय जोंबो जोङो माने बैहाय नायनानै जोङो फरायनानै जोङो उन्दै गेदेर गासिबो मिथियो आरो ना। बे आथिखाल मुगायावहाय बेसेबांहाय सिगांहाय जोङो गोदो गोदाय जेबो जेबो मिथियामोन आरोना दा
औ
दानि जोंनि इयुन जोलैफ्रा माने बैफोरखौ जोङो मिथियो आरोना गोदोनिफ्राय नाहरबा जोङो दासिमांहालागै जोङो नाइनटि फाइभ एबा नाइनटि नाइनटिखौनो जोङो सोलायजबाय होननो हायो आरो ना जोङो। बेखिनियानो आरो जे नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंनि जायगायावबो ओ गोदोनिफ्राय लानानै आथिखालसिमावहाय गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। मानो होनोब्ला गोदोनि। दिनावथ ओ बिदिनो पुरुस सुबुंफोरा ओ लेखा फरायनो बा स्कुलाव थांनो होनबाथाय गोबां बाहाना खालामोमोन ओ फरायनाय जायामोन ओ बांसिन जानाय लोंनाय बा ओरैनो थानाय बेफोरावहाय बांसिन गोसो होयोमोन। नङा होमबा नोंथां औ बिनि जाउनाव हायो ओ बांसिन ओ गोदोनि दिनावहाय गोदोनि दिनावहाय बिदिनो जाम्बा जाम्बि जानानै थानायखौ जों बांसिन नुयोमोन। ओ आथिखाल मुगायाव। बेहाय नायोब्ला ओ बेफोरबायदि थासारिखौ जोङो नुनो मोनला
औ
ओ आथिखालावहाय गोबां सुबुंफोरानो बा बर सुबुंफोराबो ओ
औ
जौगानायखौ जोङो नुबाय। बर बर राव जोंनो जोङो फरायनानै गोबां गिदिर गोलाव जानायखौहायो जोङो नुनो मोनगासिनो नङा होमबा नोंथां?
नांगौ औ नंगौ नुदों आं
बेबायदि बिदिनो जोंनि जायगायावबो ओ सोलोंथाइया जोबोद जौगागासिनो गोदोनि आरो दानि थासारि नायोब्ला गोदोनि बायदि साननाय हनायाहाय आथिखालनि सुबुंफोरनावहायो ओ गैलायानो होनजायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ
औ ओ बे बिनिखायनो गोबां सुबुंफोरानो ओ ओरैनो थाला आथिखालावहाय बिदिनो स्कुल कलेज बेफोरावहाय थांनाय लेखा फरायनायफोरावहाय बांसिन गोसो होयो गाव गावनि इयुनखौ नायनानै नङा होमबा नोंथां? औ बिनिफ्रायो जोङो सोलोंथाइया गोनांथार होननानै आथिखालनि ओ बिमा बिफा जाय फरायसाखौ फोरोंनो थाखाय हायो बिमा बिफायाबो इयुन खौ नायनानै गोसो होनानैहाय आथिखालावहायो लेखा फराफोरखौहाय बांसिन जोङो फ फोरोङो सोरबा बा बिदिनो गोबां आरोना गोबां लेंगुवेजावहायो ओ जोङो फरायनाय गिदिर गोलाव जानायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनगासिनो
औ
बोनिफ्राय जोंनि बर' सुबुंफोराबो जोबोद जौगानायखौ जों नुनो मोनबाय गोदोनि थासारियावहाय गैला माने आथिखाल थासारियावहाय गोबां माने गोदोनि साननाय हनायाबो गैला आरोना।
औ औ
औ अब्ला नोंथाङा सो--सोलोंथाइनि सायाव एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा?
औ सोंथायो ओं हागोन हानायालाय
औ
ओ सोलोंथाइ होनोबाथ' जोंनि आथिखाल जुगावहायथ' माने सोलोंथाइ गैयाबानो जोङो जेबबो माने सोलोंथाइ लायाबा जों माने आथिखाल जुगावहाय जेबबो लाब गैया होननानै बुङो आरोना जोङो माने बेखार सा से सुबुं जे जेरावबो जेबबो खामानि रोङै नानसै बुंनांगोन यो आथि गाल मुगायावहाय जों माने आबाद मावनो होन अबा हान्थिनो होन अबेबाफोरों गोजानफोराव ऐस खामानि मावनो होन ओ जोङो सोलोंथाइ गैया लाबासिनो जेबबो रोङा, जेबबो माबाया आरो ना। जेसेनो आबाद मावनायनि सायावनो जोङो बुंनो हायो जे जोङो आथिखाल मुगायावथ' जोङो आबादफोर मावनो थाखाय जोङो माखासे मुलिफोर बाहायनांगौ गोनांथि जायो।
औ नंगौ नोंथां।
जुदि नोङो जे मुलिफोरनि सोमोन्दै मिथियाब्ला, मुलिफोरनि बे बाहायनायफोरखौ जुदि मिथियाब्ला जे बे आबादावहाय बै बे मुलिखौ बाहायनांगौ बेसेबां बाहायनांगौ जुदि मिथियाबा जोङो बेखौ मुलिफोरखौ जुदि सारना होलाबायबा माने जोंनि आबादफोरा जोंनावहाय माने खहा जागोन आरोना। बेखायनो जों माने बेखौ सोलोंथाइ लानानै जों बेखौ बेनि बागै जोङो मिथिनांगोन। जे जोङो बेखौ माबायदि बाहायनांगौ माबायदि माबानांगौ जोंङो बेखौ मिनथियो आरो जे सोलोंथाइ फोयबा आरो जोङो दावबायनायनि बेलायाव बुङो, जे जोङो गारि गाखोबा जों मिथिगोन जे जोङो मा आथिखाल मुगायावथ' जों मबाइल बाहायोना, बे मबाइलावहाय जोङो। माखासे जायगाफोरखौ जोङो ओ मबाइलफ्रावहाय जोङो नागिरनांगोन जे लिरनानै जोङो बोनांगोन जे मबाइलफ्रावहाय जोङो बबे जायगायाव थांदों। आरो बै जायगायाव सिमाव बेसे गोबां ओ गोबाव लागोन सम लागोन थां। थांनो थाङोबा। आरो जों बेहायो बै जायगायाव जों माजों थांगोन। आरो माबोरै थाहैगोन। जोङो बैफोरखौ जोङो मबाइलनि दारै जोङो बेफोरखौ जोङो हटेलफोर जोङो ओ रिजार्भ खालामनानै दोन हरनाय- ओंखाम जानाय-मानाय जानाय बैफोरखौ जोङो बैहाय माने जोङो मिथियो आरो। बे मबाइलजोंनो जुदि जों लेखा रोङाबा माने मा रोङाबा जों बैफोरबायाददि बेरायहैनाय जोङो माबोरै थांनांगौ माबोरै मानांगौ बेखौ जोङो मिथिनाय नङोमोन आरो ना। जे बबेथिं थांनांगौ हटेलफोरखौ जों माबोरै रिजार्भ खालामनांगौ जोङो बेफोरखौ जोङो मिथिनाय नङा। बेखायनो जों माने सोलोंथाइ लानांगौआ जोंनि गोनांथार आरो ना। आथिखालनि मुगायावथ' जोङो न'नि। बाहेराव गामियावनो होनजायो आरो ना गामिफ्रावनो होनजायो जोङो मने ओ मबाइलफोरखौ जोङो ओरैनोसो लायो। जों माने ओरैनो कल रायलायनो एसे कल रायज्लायनो रोङो आरो ना। जे जोङो मबाइलफोरखौ मारै बाहायनांगौ- मानोखौ जोङो जेबो मिथिया। बेखायनो जों माने सोलों सोलोंथाइ लानायानानै जों मबाइलफ्रावबो नायनानै जोङो माने सोलोंथाइफोरखौबो जों सोलोंनो हायो आरो ना। बेखायनो गासिबो माने। मबाइलखौ बाहाय आरो मबाइलखौ बाहायनानै जों मोजाङाव बाहायनानै जोङो सोलोंथायाइ लानो हायो आरोना। बेखायनो फरायथारनांगौ हाय। मोजां ह बायहैबा मोजां जायो आरो ना। ओंखायनो जोङो गासिबो माने माइजोंनो सो। सोलोंथाइबो लानो हायो आरोना। बेखिनियानो आरो। दा।
औ औ
बुंबावनो हागोन नामा जे।
औ। अब्ला सोलोंथाइया। जोंनि जिउआवहाय गोनांथार होननानै जोङो मिथिनो मोनबाय नङा होनबा नोंथां।
औ।
औ सोलों थाय गैयाब्ला जोंहा जिउआवहाय जेबो गैया होननाय बायदि जाहैबाय। गोदोनि दिनावथ' सोलोंथाइ गैयाबाबो जोङो ओरैनो थानो हायोमोन। आथिखाल मुगायावहाय। जोङो। बेफोरबायदि थानो हालाखौ जोङो नुहुरबाय मानो होनबा। सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा जेबो। राहायानो गैला।
औ।
अब्ला नोंथांजों सोलोंथाइनि सायावहाय सावरायनानै गोबां मिथिनो मोनबाय। ओ नोंथांनि सिम ओ गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय आं।
दोनथ'नोसै नामा नोंथां। औ दे औ।